औ ओ गिबियावनो गोजोन सानजौफुनि नोंथांनिसिम आंनिफ्राय गाहाम हामग्लायनाय जासि हरग्रोनाय जाबाय।
औ गोजोनबाय। नोंथांनिसिमबो आंनि ओ सानजौ फुनि गाहाम हामग्लायनायखौ बावहरबाय नोंथाङाबो मोजाङै मोजाङैनो दङ होननानै आसा सा खालामबाय। दा दाना जोङो ओ नोंथाङा मानि सोमोन्दै सावरायनो होननानै कल खालामदोमोन?
ओ जों दा मोनब्रै बिसयनि सायाव लानानै रायज्लायनो सा
औ
स्कुल स्कुल आरो नोंनि स्कुल टाइमाव जालांनाय नाथाय बेफोरनि बागै आरो जबफोरनि बागै
औ
आरो ओ आरो इडुकेसननि बागै सोलोंथाइनि बागै औ आ आं सोंग्रोनोसै नोंथांनिथिम
औ औ दे सों
ओ नोंथाङा ओ दासिम माबेसिम फरायखो?
आङो दासान्दि ओ मा होनो बिए बिए कमप्लिट जानानै दंथैयो दा सान दै
औ ओ ओमफ्राय एल पि खौ माबेसिम माबेयाव फरायनायमोन नोंथाङा?
आङो एल पि खौथ' ओ बिदिनो जोंनि गामि जेरै ओ जोंनि एल पि स्कुल उत्तरपारा एल पि स्कुलावनो आं फरायदोंमोन। एनोफ्राय बिदिनो ओ ओमफ्राय बागानफारा हाइस्कुलाव थांबाय ओमफ्राय कलेजखौहाय औ हाइ स्कुलाव कलेजखौहाय आङो ओरै जा ओ मा होनो? ओरै बरमायाव बरमायाव लादोंमोन औ।
औ ओ नोंथाङा ओ उन्दैनिफ्राय हमना ला ओ एल पि आवथ दानिया अ अथाखोनिफ्राय थायोना नोंथां?
औ
ओ अ थाखोनिफ्राय लानानै
औ
फाइभसिम सिगां गोदो उन्दै समाव जाबोनाय जाथायखौ एसे फोरमायना होदो। नोंथांनि सिथरिखौ
जाबोनाय आं जेब्ला उन्दै सम जेब्ला आङो स्कुलाव थांनो ओ ओंखारो। जोबोद खुसि जायोमोन आरो ओ थांनो स्कुलाव थांनो गाबोमोन थांफानो
औ औ
जोंहानि बिदामोनजो आदामोनजो ओ थांफानो लुगैयोमोन स्कुलाव थांनो सै सोगाबोमोन आङो मालायफोरा स्कुलाव थांनो बानानैसो थांनो बानानैसो गाबोमोन आं आरो थांनो लुगैनासो गाबोमोन ओमफ्राय बिदिनो स्कुलाव थाङो बेग बानानै जेब्ला ओ गोदो देक्सबो गैयामोन
औ
दुगैया हायाव जिरायनांगौ। बस्था बस-बस्थाबो लांफानांगौमोन औ ओमफ्राय बिदिनो गाननाय जोमनायबो एसेग्राब मोजां नङामोन बिदिनो गाननाय जोमनायथाय जोङो हाफपेन्ट फालथुफोरजोंनो थाङोमोन फा फोरदो निफ्राय बिदिनो ओ ओंखामबो होयोमोन स्कुलाव औ ओंखाम होबाथाय जोङो ओ ओंखामनो थोरसि लांनो फैयोमोन जोङो जेब्ला स्कुलाव रिजाल्ट ओ मा होनो हगारनाय टाइमाव औव हाफ हाफ टाइमावहाय औ हाफ टाइमाव ओमहाय ओ ओंखाम जानो जाबाथाय जों न'वाव थोरसि खौ लांफैनानैहाय जोङो जाखां जाखांनानै आरो मोनसे क्लास जाखानैहाय जोङो बे स्कुलनिफ्राय गनाय जायोमोन।
ओम ओ नोंथाङा आरो आं मोनसे सोंबावनि नोंथाङा एफिसा जाथाय जा दों नामा जेन ओ मास्टारा हमवार्क नोंखौ लिरनो हरदों एल पि स्कुलाव ओमफ्राय नोङो लिरामोनानो थांनानै बुजानाय खोमा खेबनानै जलाय उथुलाय खालामनो होनाय। बिफोरबायसाफोर जाथायफोर जादों नामा नोंथांनियाव
बेफोरबायसाथ' जादोंमोन। ओ एल पि स्कुलाव ओ हमवार्क खालामनानै ओ जोङो हमवार्क खालामनो हायिनि ओ आखाइआव ओ बुजादोंमोन स्केलफोरजोंहाय औव स्केलफोरजों बुजादोंमोन बिदिनो खोमा सा फरायनानै बिखुंखि बुजादोंमोन ओरैहाय आरोखि ओमफ्राय जोङो गोबां दुस स्थु खालामनो मोनदोंमोन बिदिनो लोगोजों लोगो जोङो बुग्लाय लायोमोन बिदिनो बिदिनो सोरखौबा बुयोमोन। दुस्थ'मोन औ बेफोरबायदिनो दुस्थ'मोन उन्दै सम
औ ओम। ओमफ्राय ओ एम इ स्कु स्कुलखौ नोंथाङा माबेसिम माबेयाव फरायनायमोन।
एम इ स्कुल एम इ स्कुलखौनोथ' आङो ओरैजा एल पि ओ गामि उत्तपारायाव थांदोंमोन आङो
औव एल पि आ जाहैबाय ओमफ्राय एम इ आ एम इ स्कुल दं थाबाव दा। एम इ स्कुलखौ नोंथाङा मा बेयाव फरायनायमोन। क्लास फाइभनिफ्राय क्लास सिक्सनिफ्राय मा बेसे सिम फरायनायमोन नाइनसिम।
क्लास फाइभनिफ्राय ओ माबा माबासिम ओ बागानपारायाव बागानपारायाव फरायदोंमोन।
औव क्लास सिक्सनिफ्राय
औव क्लास फाइभनिफ्राय
औ औ औ औ क्लास फाइभआव एल पि निफ्राय बारग'नानै क्लास सिक्सनिफ्राय नोंथाङा बागानपारायाव फरायदों औ औ औ बेहायबोथ' माबा मोनसे जाथाय जानांगौ जादों। जादों जानांगौ।
बे बेयावबो बिदिनो औ गोबां जाथाय जादोंमोन जोङो जेब्ला जोङो ओ स्कुल टाइमावहाय जोङो ओ फ्रे ओ जेब्ला जोङो फ्रे खालामो जेब्ला ओ जेरै ओ फुंनि समावहाय जोङो ओ क्लास लानायनि सिगांथ' बयाबो प्रे खालामो नङा होमबा स्कुल स्कुल खालामो जेब्ला खालामब्लाथाय ओ जोङो बे फ्रेखौ खालामनो बानानैहाय जोङो सान्दुं जानो बानानै जेब्ला गोलोम बोथोर बा गरम बोथोर बोथोरावहाय जों बे सान्दुंखौ जानो हायामोन जानो हायाबा जोङो एसे लेट जानानै थाङोमोन आरो लेट जाना थांबाथाय बिदिनो रायोमोन होनोमोन। बुयोमोन नोंसोर मानो लेट जाना फैयो होननानै
औ
ओमफ्राय बिदिनो लेट जानानै फैब्लाथाय बिदिनो आरो ओ स्कुलाव हाबनो होनो नागिरामोन बेफोरबायदि जायोमोन आरो ओमफ्राय बिदिनो सानसेखालि जोङो आरोबाव लेट जानानै थांबाय ओ सरि लेट जानानै थांबाय थांनानैहाय जोङो ओ बिदिनो लेट जानानै थांबोला ओमफ्राय बिदिनो थांबाय थांनानैहाय आरो लेट जानानै थांबाय जेब्ला लेट जानानै थाङो ओ बिदिनो
बे टाइमाव बिराद दुस्थुबो जायो नालाय
औ जायो
क्लास हमना ला क्लास वाननिफ्राय जोंनिया ओ ग थाखो बा गथोनिफ्राय फाइभसिम जोंनिया गेलेनायावनो थाङो आरो क्लास सिक्सनिफ्राय लानानै क्लास ओइट नाइनसिम बिराद दुस्थु जायो आरोना बे टाइमाव ओमफ्राय दाथ' नोंथाङा कलेज मोनबाय कलेज फरायबाय
औ
बेसेबांसिम फरायखो होन्दोंमोनलाय नोंथाङा
आङो बिए बिए कमप्लिट खालामनानै दा ओरैनो जेबो मावथ'वाखै
औ ओ नोंथाङा बि ए बास बि एखौ कमप्लिट खालामनाया ओ खै बोसोरसो जाखो ना एबारसो खालामदों ना बोसोरनै बोसोरथाम बारग'लांबाय
आङो ओ जाबाय दा दा सय आथ आथ बोसोरसो जाबाय दा
औ औ औ नोंथाङा माबाफोर जबनि एप्लाइ खालामदोंमोन नामा
आंथ' दासान्दै जेबो खालामनाय जायाखै नोंहां दा आङो बिदिनो फिसा फिसौ बिजनेस मावनानै ओरैनो थाबाय थायो न'आवहाय
औ ओ नोंथाङा जब फोर मावनो सानदोंना सानाखै इयुनाव
आंथ' आंथ' इयुनाव जफन नि जेबो फारसे जेबो सिमांखौनो नुथ'वाखै दासान्दि बिदिनो आङो सान्दों ओ
बिजनेस फिसा फिसौ बिजनेस मावनानै जालांगोन होननानै आङो साननानै दं
औ औ दानिया बिस बिजनेस मावनानैबो गोबाङानो गावनि लाइफखौ सुंथानानै थानायखौ जों नुनो मोनदों
औ
साख्रि मोनजोबनांगौ बेबो बाथ्रा नङा गासैबो मोनजोबा गाससिनि खाफालावबो लिरनायबो थाजोबाबो होननाय थायो ओ गासिबो माने जब मोनजोब गासैबो जब मावजोबनोबो हाया जाय जेराव इन्ट्रेस्ट बेयाव थांबाबो मोजां आरो नोंथाङा दा बिजनेस लाइन जा बांसिन इन्टारेस्ट नामा
औ बिजनेस लाइनाव बांसिन मोजां
औ
आरो नोंथाङा माबाफोर सोंसि सोंनो दंबावो नामा
हेलौ हेलौ हेलौ खोनायासै नोंथां हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ